हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनानो मोनदोंना
हेल'
अ नोंथां खोना खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
नोंथां दा आङो बायजो'आव जिरायना दङ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा मा खामगासिनो?
आंबो ओरैनो दं औ आंबो ओरैनो दं। नोंनाव नोंखौ मिथिखागौ ज मानि थाखाय कल खालामदों
बुजिजासै नोंथां
नोंथाङाथ' खोनाखादों जानांगौ आं मानि थाखाय मिथिखादों जानांगौ आं मानि थाखाय कल खालामदों
औ नोंथाङा मोनसे आयदानि सायाव आयदा मोनसे लानो थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथां एस बुजिनाय मोनदों नोंथां।
औ ज बा बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सांबाय आरो ना नोंथां।
औ औ औ औ
जेरै जोङो बैसागु बैसागु होनबाथ' जों मिथिखागौ।
औ
बैसागु जेरै जों बैसागुआव बैसागुखौ जों सप्तासे फालियो। मान ना बैसागुआथ' मास मोनसे जेनेबा जों सप्तासे फालियो आरोना।
औ औ औ
जेरै बैसागुनि सानसे सिगाङाव जोङो इदिनो बैसागु बरायनाय जेरै मोसौ मोसौनि जों जेरै मोसौफोरखौ थु मोसौ थुफैनाय जायो मोसौफोरखौ
औ
थुखैनानै जों मोसौ मोसौखौ मा होनो दुब्लियाव लां दुब्लि लांनो थाखाय मोजां थुखैसिगोन थुखैनानै जोङो बिदिनो लाव फान्थाव आरो मा होनोमोनथाय लाव फान्थाव आरो इदिनो माबा माबि लानानै जों खुबैन खुबैयोना आरो मा माबा खालामो मा खालामोमोनथाय र'
अ नोंथाङा आंबो एमान मिथिसोलांआ नोंथां
औ औ ओमफ्राय ओमफ्राय जोङो इदिनो माबा एकस' एकताका मैगं जानाय जायो आरोना जेरै गो खा गोखै बायदि बायदि मैगंफोरखौ जों मिक्स खालामनानै जानाय जायो आरोना बेखालि।
औ
ओमफ्राय बिनि अखा अखानायै जोङो मासि मानसिनि जाबाय मानसिनि खालि जोङो जेरै दुगैस्रां लोबस्रां गिदिर गिदिरफोरखौ खुलुमहैयो न' न' थांनानै जेरै मन्दिरफोरावबो फुजा जायो बेखालि मन्दिरफोरावबो जों गिदिरफोरखौ सनमान लायो।
औ
बिदिनो गिदिर उन्दै सनमान लालायनाय जायो आरोना बे दिनखालि बैसाग फासआखालि ओमफ्राय बेनि उनाव अखानायैनिफ्राय जोङो गामि गामि बैसागु मोसानाय जायो आरोना जेरै जोङो गासै जोंनि गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुर आबै आबौ इदिनो गासैबो आदै मादि गासैबो रंजायो आरोना बे बेनि बैसागु दुइ तारिखनिफ्राय।
औ।
बेनिफ्राय जोङो बिदिनो गासैबो दामग्रा देग्रा बर' हारिनि बेफोरखौ लानानै जोङो म मोसानो थाखाय गावबाागाव न'निफ्राय रंजा बाजा खुसियै गासैबो ओंखारलांजोबो ज' ज' जायो।
औ।
ज' जानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो आरो बे दिननिफ्राय जोङो मोसासिगोन आरो ना गामि गामि न' न' हाबनानै‌ बेनिफ्राय नोंथाङा मिथिगौ नामा माबोरै ए सावरायनानै होदो बैसागुनि बागै
औ नोंथाङा जिबायदि आगोलाव बुंना थांबाय जे बैसागोनि सिगां खानसे सिगां मोसौ थुखैनाय जायो होननानै।
औ
बेबायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो मोखौ मोसौ थुखैनाय जायो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा फोरमायलांबाय एक थारिक से से तारि गाय नोंथां आ फोरमायलांबाय जे मानसिफोरखौ दुगैस्रां लोबस्रां जे गोदोनि बोर लानो लाङो होननानै जोंनिथिंबो बेबायदिनो जायो नोंथां। बे नै था नै थारिखनिफ्राय बेबायदिनो जोङो जयैनो गासैबो ओ रंजानो होननानै गासिबो आबै आबौ आदा बाजै बिब' बिनानाव गासैबो बेफोरबायदिनो ज'यैनो ओंखारनाय जायो नोंथां।
औ गासिबो रंजा बाजा ओंखारजोबनाय जायो आरो ना गामिनि मानसिफोरा दुखु सुखु थाबा दुखुफोर थाबाबो बेफोरखौ दोनथ'नानै गासैबो ओंखारजोबो आरो गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जायो गासैबो गावबा गाव सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरनि ज' ओमफ्राय बोराइ बुरैफोरा ज' आलदा आलदा ग्रुप थाहैनानै ज जालायो इरनान लालायो। बिदिनो रंजासिगोन मोसासिगोन गासैबो।
औ औ नोंथांमोनजा होनबा बिदि बेफोरबायदि बैसागु बोथोराव होनबा आलदा आलदा ओंखारनाय जायोना बिदिनो जयैनो खबसेयावनो ओंखारनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमाय जानो हागोन ना?
बिदिनो जोंनाें सेंग्रा सिख्ला ज' ओंखारनाय जायो ओमफ्राय बोराय बुरैफोरा ज' ओंखारनाय ज जायो आरो जोंना मोननै ग्रुप बिदिनो, ओमफ्राय आरो गथ' उन्दै उन्दै फोराबो सोरबा सोरबा बेलेग बेलेग ग्रुप ओंखारनानै मोसा जासिगोन। उन्दैफोरनि उन्दै उन्दै जों बेलेक ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेलेक बोराय बुरैफोरा बेलेग, रंजासिगोन आरो।
औ औ। नोंथाङा होमबा नोंसोरजों बेफोरबायदि बैसागो बोथोरावथ' मानसिफोरा गामि गामि मोनो मोनो बेफोरबायदि जौ बिदै जौ गैदयाथ' जोंनि
जोंनि हारिनि मुंदां
औ बैसागुआवथ' ओं बेफोरो जाखायो ज ग जलि जायो बेफोरखौ बैसागुआव जायो आरो नुनो मोनो। न'न' बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर सिख्लाफोरा बारा लोंङा बिदिनो बोराय बुरैफोरा न' न' थांनानै इदिनो थाङै थाङै लोङो आरो बैसागु बोथोरावथ' गाव न' न' थाखायो नालाय न' न' हाबनानै लुनायखौ नुनो मोनो
औ
न'फोराव
औ।
बिदिनो बैसागु बोथोराव गासैबो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे बैसागो बोथोराव मा मा दामग्रा देग्राखौ लानानै ओंखारो नोंथांमोननि जा
बिदिनो खाम गुं जथा आरो औवाजों बानायनायखौ मा होनोमोनलाय?
खरखा नामा होनोथाय नोंथां
औ बेखौ ओमफ्राय सेरजा आरो हारमनियाम बे फखौ लानाय नुनो मोनो आरो बिदिनो जाबस्रिंफोर जथा साबस्रिं बेफोरखौ लानानै आरो आरो जोंथिंजाय नोंसोर जे मा मा लायो नोंथाङा खिथा
नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि बेफोरबायदिनो खाम, जथा, सिफुं, हारमुनियाम नोंथां आगोल जोङो जिबायदि टब्लाखौ लाना ओंखारोमोन दा
अ दा बेफोरखौ नुला आरोना जोंथिंजायबो गोदो नुयोमोन गोदो नुदोंमोन जोंथिंजायबो ओमफ्राय दा नुला आरो ना।
औ दा खम माने जोबोद खम जाबोलांबाय टब्ला दामनाय बा टब्लाखौ नुनो मोनलिया नोंथां।
औ नुला जोंथिंजायबो नुला बेखौ
औ नोंथांमोनजा बेफोरबायदि जे बैसागुआथ' सप्तासे जोङो सप्तासे फालियो नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि जोङो सप्तासे फालिखांनानै नोंथांमोना बेफोर फैसा बा रां बा जों माइरं हर माइरं हरनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जों न'यै न'यै हाबबाथाय बेफोरो
एफोरखौ जों बेफोरखौ जोङो माबा पार्टि जानाय जायो आरोना गासैबो ज' फ्रि टाइमआव हेलौ हेल' नोंथां खोनादोंना हेलौ